औ हेलौ
औ
ओ औ नोंथां।
अ ओ नोंथांनिसिम ओ गोजोन हाम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय।
औ नोंथां औ।
औ फन खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथांमोननिथिंजायहाय ओ बैसागु फोरबोखौहाय माबोरैहाय खुङो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
औ
थ' नोंथाङा सोंनाय बायदियैबा ओ जोंनि ओनसोलनि ओ बैसागुनि सोमोन्दै सोंदों आरो ना नोंथां? नङा होनबा? औ। अब्ला आं बेखौनो बुंसै जे ओ बैसागो होनना बुङोब्ला ओ बे मोनसे ओ जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदैनिफ्रायनो ओ फालिबोबाय थानाय मोनसे बोथोरनि फोरबो। जेराव जोङो ओ मा होनगोन ओ गोजाम बोसोर जेराव जोङो गोजाम बोसोरखौ हगार हरनाय हिसाबै ओमफ्राय गोदान बोसोरखौ फालिनाय हिसाबै गोदान बोसोर ओ हाबनायखौ फालिनाय हिसाबै जों बे फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां। ओमफ्राय औ ओमफ्राय बे ओ बे फोरबोआ ओ आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो आरो ना नोंथां। ओमफ्राय ओ दा बे फोरबोखौ जोंनि ओन सोलाव ओ ओ बिदिनो फालिनाय जायो।जेरै ओ ओ गुबुन ओनसोलाव फालिनाय जायो। जेरै ओ बे फोरबोआ सात दिननि जायो।
औ थारैनो।
औ बे ओ सैत्र दाननि ओ जोबथा सानाव ओ जा जाहा ओ जोंनि ओनसोलाव ओ मोसौ बैसागुखौ खुंनाय जायो जेराव
बे माने होननो थाङोब्ला आरो ना मै मोसौ बैसागु आरो मानसिनि बैसागु थायो बे-बेनिखाय ओ बे फास्ट दिनाव जोङो मोसौ बैसागुखौ खुंनानै खुंनाय समाव बे बैसागुआव जोङो मोसौखौ थुखैयो । ओमफ्राय हांगारफोर फोननायफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरोना नोंथां । हांगार फोननानै जाहा थे ओ बे मोसौआ दमालु जाया आरो ओ हांगार फोननानै जोङो बे मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव हांगार फोननानै खुला फोथाराव हगार हरनायखौ नुनो मोनो । जेराव ओ ओ जोंनि बर'फोरा फोथायनाय दं जे ओ बे हांगारफोरखौ नुनानै मोसा लख्राफोरा ओ माने गिनानै खारगोन होनना फोथायनाय दं आरोना गोदो गोदायनि आरो बेफोरो औ । ओमफ्राय ओ नैथि दिनाव जोंनिया ओ मै मानसिनि बैसागु जायो । जेराव जोङो ओ फुङावनो सिखारनानै दुगैयो लोबस्राङो ओमफ्राय न'फोरखौ गो थार खालामनानै फोथारनानै ओ गेदेरफोरखौ मान होयो । माने ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ओ ओ मा होनगोन माने आनान गसाइनियाव आर'ज बिनानै ओ बे दिन ओ मानसिनि बैसागुखौ खालामनाय जायो आरो ना । ओमफ्राय औ ओमफ्राय बाखिखिनि माने बे मोननै मोननै रोखोमनि बैसागुआसो मेन नालाय ओमफ्राय ओ आद्राखौ जोङो मोसौ ए मोसौ नङा माबा सैमा हांसो दाउ बेफोरनि बैसागु होननानै हमना लानाय जायो आरोना नोंथां
औ थारैनो।
ओमफ्राय बे बैसागुआव जोङो गोबां रोख खोमनि माने दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय जानाय लोंनाय ओ बेफोरनि सोमोन्दै मिथिना होयो दा ओ नोंथाङा बे दामनाय देनायफोरनि सोमोन्दै एसे बुंना हागोन नामा हागोन नामा जदे नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बे खौ खालामनाय जायो। एसे
औ थारैनो ओ जोंनि जोंनि ओनसोलथिंजाय ओ मा मा दामग्रा देग्रा लानानै मोसायो होननानै बुङोब्ला खाम जथा सेरजा सिफुं जाबस्रि खौ लानानै ओ मोसानाय नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
औ थारैनो ओ बेफोरनि अनगायैबो दानि बिगियाननि मुगा मुगायाव ओ बांसिनै बांसिनैनो नुनो मोनो जे ओ बक्सफोरखौ लानानै ओ दानि जुगाव बैसागु मोसानानै मागिनायखौ नुनो मोनो बांसिन जोबोरैनो
औ उम
ओ नोंथांमोननिथिंजाय बेफोरबायदि बिगियान आगजु बाहायनानै मोसायो नामा नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना? खोनादोंना? हेलौ खोनादोंना नोंथां?